औ ओ नोंथां बे जोंहा सानैजों जों बर'फ फोरा औवा आरो दंफांनिफ्राय मा मा आइजें आयला दिहुननानै बाहायो जोंनि जिउआव बेफोरखौ सावरायनोसै नोंथां। नोंथाङा दायो आङो जों बर'फोरा औवानिफ्राय मा मा आइज आइजें आइला ओ दिहुनो बेखौ अन्नानै फोरमायनो हागोन नामा?
अ हागोन नोंथां जोंहा औवानिफ्राय गोबां ओ ओ हाइजें आयला बानायनानै जोंहा लानो हायो जेरै जों औवाखौ न'आव गायनाय नङाब्ला ओ गुबुननि बायनानै लायनानै जोङो बेखौ दानफायनानै ओ बेखौ माखासे न' लुनाय बेनिफ्राय बबेबा ओ बिल्डिंफोराव ओ गोबां गोनांथि जायो बेनि थाखाय जोङो औव खौ दान्नाय जायो आरो जोंहा बेजों लोगोसे औवाखौ स जोंहा ओ जेखाइ खबाय बिदिनो सान्द्रि खादा आरो सेन खखा बैफोरबायदि खौ जोंहा बानायनो थाखाय औवानि गोनांथि जायो बे औवाखौ जोङो सपा सपा ओ हास'नानै बेखौ ओ गोबा गोबा खाथि सैनानै लानाय जायो बिनिफ्राय जोङो बैफोर जेरै सेन, ख'खा ओ जेखाइ खबाय बैफोरबायदिनो जोङो महर हेबनाय जायो आरो बेखौ हेबखांनायनि उनाव जोंहा जेरै सेन हेबनोब्ला जोङो गोलाव ओ दानस'नानै बेखौ सिनखावनानै बै सेनखौ हेबनाय जायो। बेनिफ्राय जोङो सेनाव माखासे ना हाबग्रा ना ना गलांग्रा ना बख'ग्रा बेबायदि थायो आरो बेखौ जोंहा खुगायो उदैयाव बिनिफ्राय ओरै खिथु खिथुआव जोंहा ना हाबग्राबो बानायनाय जायो आरो
औ नोंथां।
दा बेबायदि जाहैबाय जोंहा जेखाइखौ बानायनोब्ला जोङो खाथि सैनानै
औ नोंथां।
हेबनानै लानाय जायो बेनिफ्राय जोंहा बेहाय माखासे दुरुंनिबो से गुनाफोरबो खानाय जायो आरो दा जोंहा बेफोरबायदि दा औवाया
गोबां रोखोम बानाय जायो जेरै जोङो औवाजोंबो माखासे ओ बिजाब दिहुननानै लानाय जायो। जेरै जोङो औवाखौ मेचिनाव सोनानै माखासे ओ लेखा बिलाइ बानायनाय जायो आरो बेनिफ्राय जोङो औवाजोंनो, ओ जे बेरा दुमनाय माखासे बाथौआवबो ओ बेरा दुमनाय बैफोरबायदिखौओ दुमनाय जायो। बेबायदिनो औवाखौ बाहायनाय जायो आरो लोगोसे जोंहाओ हाबा हुखाफ्रावबो
चाइनासा चाइना मारा लुनो थाखाय औवाखौ बाहायनाय जायो आरो। बिनि फारसे ओ जोंहा जि लामनाय बिदिनो गस्ला लंपेन्ट लामनाय बेफोरबायदियावबो जोङो औवाखौ बायनाय जायो।
औवाखौ न'आव गायनानै जोङो गुबुननो फानहरनोबो हायो।
जोङो ओ जोंनि ओ फानहरनानै जोङो रां खामायनो हायो बिनिफ्राय ओ जोंनि नांगौथिखौ जोङो सुफुंनानै लानो हायो।
औ नोंथां।
औवाया ओ गोबां रोखोमनिबो दं। जेरै ओ औवा गुबै होनो औवा बुरखा औवा हाथाय बेफोरबायदि आरो जोंहा औवा बुरखाफोरा ओ गिदिर जायो। जेराव बिनि मोदोमा बिगुरा एसे रोजा जायो। बेनिफ्राय औवा गुबै होनोब्ला जोंहा एसे मिडियामनि जेरै ओ गुदुंबो थायो? लोगोस ओे बिगुराबो बांद्राय रोजा नङा। ओ गेजेराव आरो बेबायदि आरो जोंहा औवा हाथाय होनोब्ला जोंहा फिसा फिसा ओ गोलाव आरो बेजों बोरसि दान्दाबो बानायनाय जायो जेराव जों ना बोननो थाखाय बोरसि दान्दा बानायो बेद बानायनाय जायो जेरै जेरै फुलथाबो होनो आरो। बेबायदि आरो माखासे औवा दं। जेरै जोंहा माखासे दामजुफोरावबो ओ बाहायनाय जायो बेफोरबायदि औवाखौ। जेरै जोङो थरखा होनोब्ला जोङो औवाजोंनो बानायनाय जायो। बेनिफ्राय जों सिफुं बानायोबब्लाबो जों औवानिफ्राय बानायनाय जायो बेबायदि आरो जोंहा औवाखौ जेब्ला जों बागानाव थाङोब्ला अब्ला जों गोरान मोनबोयो औवा थैनाय बेफोरखौ जों न'आव लाबोनानै ओ ओंखाम संनाय नङाब्ला ओंख्रि संनाय बेफोरावबो जोङो सावनानै ओ बाहायनाय जायो आरो
बेबायदिनो औवाजों जोङो गोबां ओ न' लुनाय जेरै ओ जोंनि एन्जुरफोराव जोङो औवाखौ हेबनानै बेहाय ओ हाब्रुजों बा गोबोरखि हाजों जों लगायनानै बेखौ लेरथेरनानै जोङो एन्जुरदुमनाय जायो। बेनिफ्राय जोंहा बबेबा आबादथिलियावबो जोङो औवाखौ ओ गोलाव गोलाव ओ दानखावनानै बेखौ बेरा दुमनानै होनाय जायो आरो।
औ।
जोङो औवाखौ बाहायो गोबांनो। दा जोंहा ओ औवाजोंनो माखासे जे फुजाफोरावबो जोंहा बाहायनाय जायो औवा। खौ जेरै जोङो खेराइ फुजा होनो खेराइ फुजायाव जोङो अ ओ औवाखौ दानखावनानै बेरा बायदि दुमनाय जायो। बेनिफ्राय औवा बिजौखौबो नांगौ जायो। बेहाय जोङो ओ थनै होनाय जायो आरो बिजौखौ बेबायदि जायो। दा नोंथाङा ओ बे जोंनि ओ दंफांनिफ्राय मा मा ओ मुलाम- फा मोनो जेरै जों मा मा बानायनो हायो।
औ नोंथां जागोन नोंथां नोंथाङाथ' दहय आंनि सि- आव जों बर'फ्रा औवाजों मा मा आइजें आइला बाहायो बेखौ फोरमायनानै खोन्थाबाय आरो दायो आं बिथांनो आङो दंफांनिफ्राय जों बर'फ्रा मा मा ओ आइजें आइला बाहायनानै बाहायो गावनि नांगौआव बेखौ आं नोंथांनो एसे फोरमायलांनोसै नोंथां। जोंना गिबियावनो बर'- फ्रा हालेवनो थाखाय जोंहा दंफांजों नांगोल बानायो नोंथां, ! जों नांगोल दंफांखौ जोङो बिदिनो ओ दंफां सिदाबाबो जानिया बेखौनो जोङो दाननानै सिखा एबा रु- औवाजों दान्नायजों जों बेखौ मोजाङै दाननानै बेखौ जों नांगोल बानायो बेजों लोगोसे जोङो नांगोलजों लोगोसे जोङो जु जुंगालबो बानायो जेरै जुंगाल मोसौनि गोदोनायाव होनो बेखौबो बानायो आरो जोंहा बेजोंनो दंबावो जेरै ओ दंफांफोर खौ जों बिदिनो दोरों ओ न' लुनायफ्रावबो बाहायो जेरै गिदिर गिदिर खुन्थियाफ्रावबो जेरै आरो ओ थिं दोनो थाखाय जोंहा ओरै गोजौआव न'नि गोजौआव ओ बेखौ बाथाम ओ बाथाम महरै दंफांखौ बाहायनाय जायो आरो नोंथां आरो जाहा बिदिनो गोबां दं जेरै जोङो ओ बर'निनो गोदोनि अ अमा आदार होग्रा जेरै नावद्रा बेखौबो जोङो ओ दंफांजोंनो बानायनाय नुनो मोनो जेरै ओ दंफां गिदिरखौ बेयावखौ दानख'नानै जोङो बानायनाय बेखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो जोंहा दंबावो जेरै बर'नि दोरोङारि दामजुफोर जेरै खाम सिफुं ओ खाम सिफुंथ' नंला खाम सेरजा बिदिनो हारमुनियाम बायदि बायदि- खौ जोङो ओ दंफांनिफ्रायनो बानायनाय नुनो मोनो आरो नोंथां बिदिनो जों दंफांजों आरोबाव जेरै जों ओ खो जिरायनो थाखाय खामफाय जेरै जों गाम्बारि खामफाय बिदिनो गाम्बारि दंफांनिफ्राय जों गाम्बारि खामफ्लायखौ मोननाय जेरै द ओ दौदिनि एबा हिन्जाव गोदानफोरखौ जिरायहोनो थाखाय जों गाम्बारि खामफ्लायखौ बानायनाय जायो से जेरै बेखौबो जों दंफांनिफ्रायनो मोनो आरो जोंहा बिदिनो दंबावो जेरै ओ बेरिं- सि जिरायनो थाखाय बिरेंसि आरो बेजों लोगोसे आरांगा बिनि थाखाय जोंहा दर्जा दङ जेरै ओ हाबलाय फांलाय खालामनो थाखाय जाहा न'खराव बाहायो जेरै दर्जा आरो बेजों ओ लोगोसे जाहा ओरै दंबावो जेरै ओ बाहेरियाव नाहरनो थाखाय जोंहा हाब ग्लां ना मा होनो बर'आव आरो इंराजि ओ जेनेबा खोरखि होननानै जों मिथियो बेखौबो जाहा बाहायनाय जायो आरो दंफांजों बिदिनो जों दंफांजों गोबां रोखोमनि बाहायो जेरै जों बे टेबोल जाबाय सियार जाबाय बिदिनो माखासे दोरोङारि दामजुफोरखौबो जों दं- फांजों बाहायो बिदिनो दंफांखौ जों गोबां न' लुनायफ्राव बाहायो आरो नोंथां बिदिनो जिरायनो थाखायबो सियार आरो बिदिनो बायदि बायदियाव बाहायो आरो दंफांखौ दंफाङा जोंनि थाखाय बर' सुबुंफोरनि थाखाय जोबोर गोनां मा होन न' लुनायानो होन ओ माखासे फिसा फिसौ खामानियानो होन आरो बिदिनो गोबां खामानिफ्राव जों दंफांखौ बाहायनाय नुनो मोनो आरो जेरै माखासे ओ मानिबा मोजां बुस- थु दालांफ्रावबो जों दंफांफोराव दंफांनि बानायनाय नुयो गोदोनि समावथ' जोंनि समाव गोदोनि समाव जे- रै ओ दालांफ्रा मोजां नङामोन जेरै सिमेन्टनि बायदि आथिखालनि बायदि नङामोन खालि ओ दंफांजोंनो बानायनायखौ जों नुनो मोनोमोन दंफां जेरै साल दंफांफोरखौ जोङो गिदिर गिदिर थुख्रा थुख्रा हास'नानै जों बानायनाय नुयोमोन आरो नोंथां बे दंफांजोंनो दालांफोरबो बानायोमोन गोदोनि समाव बेजोंनो जों मथर गारि हान्था मेलाफोरखौ जों हान्थिनो हायोमोन आरो दंफांजों ओ दाबो नुनो मोननाय नोंथां जों बर'नि गामिफ्राव थाङोबा जों बर' सुबुंफोरा बे दंफांफोरजों नो दालांखौ बानायनाय नुनो मोनो आरो दंफांनि दालां नुनो मोनो आरो औवानि दालां नुनो मोनो इदिनो गोबां नुनो मोनो आरो जेरै जोङो बेदा बेदाखौबो जों दंफांजों बानायनाय जायो जेर जेरै फाथो आबादाव जेरै गुबुं फाथोखौ गेसें खालाम खालामनायाव जेरै जों मोसौजों ओ मोसौजों गिदिंहैनाय बे समाव जों बेराखौबो दंफांजों बांनायखौ नुनो मोनो आरो आरो बिदिनो गोबां दंबावो जेरै- जों माखासेफोरखौ ओ बुंख'नो हाया एबा गोसोआव फै बेहाय बिदिनो गोबां दं आरो दंफांजों बानायनाय। आरो नोंथाङाबो जे फोरमायलांबाय औवाजों बानायलायनाय औवाजों बानायनाय जों जेला औवाजों खफ्रि जेरै खफ्रि जेरै साथा ह साथाखौ जेब्ला आबाद मावनायाव जोङो साथाबो लांथावा मुं लाथावा जायोना बेखौ जों खफ्रिखौबो औवाजों बानायनाय जायोना आरो बेजोंनो लोगोसे ओरैजाज सेरजा खौ मारै बानायो होनोब्ला जोंहा सेरजाखौ बानायनो थाखाय जोंहा ओ दंफांखौ दंफां लानानै दंफां दंफांखौसो बानायनाय जायो सेरजाखौ जेरै जों दंफांखौ जेरै बायथालजों दानख' दानख' बेखौ सेरजानि महराव लाबोनो हायो आरो जेरै खामखौबो जोंहा ओ बिदिनो गिदिर दंफांखौ एबा गाम्बारि दंफांफोरखौ दाननानै जोङो बेखौ सिङाव हाखर एबा गुदुं बानायनानै आरो सायाव जों दंफांखौ ओ बिनि फिसा ओ थोरफो बानायनानै जोङो बेखौ बिनि सायाव जों बिदिनो बोरमा बिगुर बोरमा बिगुर होना जों दंफांनिफ्राय बानायनाय नुनो मोनो आरो नोंथां होमबा जोंनि दिनैनि नोंथां ओ दंफांनिफ्राय जों मा मा मोनो आरो औवानिफ्राय जों बर' सुबुंफोरा मा मा बाहायो बि फोरनि सोमोन्दै सावरायनायनि थाखाय नोंथांसिम रोजा रोजा सा-साबायखर थाबाय नोंथां। होमबा जों दिनि जोंनि सावरायनायखौ एसेयावनो लाखिथ'नोसै नोंथां ना मा होनो? औ औ औ औ